हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा सम दं ना
दं नोंथां।
औ नोंथाङा सम दंब्ला आं नों मोनसे खोथानि। खोथा सावरायनो सानदोंमोन
औ सावरायजागोन दे नोंथां
सोलोंथाइ सोलोंथाइ। नि खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा हागोन ना सावरायनो
हागोन दे नोंथां।
औ सोलोंथाइया जाबाय मोनसे गावनि बेजों जाय सासे मान थिया गावखौ सासे सुबुं सम्पद बानायनो हायो खोनादोंना नों नोंथां।
खोनादों नोंथां।
औ सोलोंथाइनि गेजेरजों मानसियाथ' जिउआव दाउ दाव गायनायनि अनगायैबो हादर दावबायनायावबो गोबां आयदा होयो नङा होमबा नोंथां सोलोंथाइनि गेजेरजों मानसिया बुहुमनि मिथियै बाथ्राफोरखौबो संदांनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
औ जोंनि थाखायथ' सोलोंथाइया जोबोद गोनांथि आरो सोलोंथाइ गैयाबा मानसिया जिउआव मालाबाबो दावगानो हानाय नङा मानो होनोब्ला थाइ सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि जेरै जोङो उन्दै समनिफ्रायनो फरायसालिनि फरायसालियाव थाङो सोलोंथाय लानो। फोरोंगिरिफोरा जोंखौ फोरोंना हरो माबोरैहाय सनमान खा खालामनांगौ गोदोरखौ बिमा बिफा मानसिफोरखौ। औ होनबा आरो। उन्दैफोरखौबा बोरै अननांगौ गेदेरफोरखौ सनमान खालामनांगौ बेबो मोनसे सोलोंथायानो। बेफोरखौ। फोरो फोरोंगिरिया जोंखौ उन्दै समनिफ्रायनो जोबोद मोजाङै फोरोंबोबाय आरो सोलों गथाय गैयाब्लाथ' जोंङो गोजान लामा हान्थिनोबो हाया नङा होमबा नोंथां। मानो होनोब्ला गोजान लामा हान्थिनो थाखाय जेरै। रेलवे स्टेसनाव बर्डआव लिरनाय थायो मा स्टेसनाव ओंखारनांगोन। जों बेखौबो जुदि मिथिया ट्रेननि टिकेटखौबो जों जुदि लानो रोङा आरो माबा मोन माखासे मुलिफोर बायनो थांङोबा बेनि नामखौबो जुदि जों बुंनो रोंङा आरो दखानिफोरा-। जुदि नायखांनानै मालखौ हरनो रोङा
औ
देलायनायनियानो जा जिखुनु खामानिनियानो जा बा आरो हस्पिताल हस्पितालावथ' मुलिफोरनि नामखौ मिथिया लासे बिजिनि नामखौ मिथिया लासे से सासे बेमारि मानसिखौ नायनो हाया नङा होमबा नोंथां औ सोलोंथाइ गैयाबाथ' डाक्टरफोराबो दावगालां बेनि थाखायनो सोलोंथाइथ' जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि नोंथांमा-नोंथाङा बे एसे फोरमायनो हागोनोन गोन-सोलोंथनि बाथ्राफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां
सोलोंथाइया मानसिनि जिउआव गोनांथार आरोना नोंथां सोलोंथाइ गैयाब्ला मानसिया दावगानो हाया सासे सुबुं जानानै सोलोंथाइ थाथारनांगौ जायो आरो मानो होनोब्ला ओ ननिफ्राय इसे ओंखारलांब्लानो अ बबावबा साइन बरर्ड अबावबा दखान बेफोराव लिरनायफोरखौ नायनानै बायनो हायो आरो फानग्राफोराबो बेखौ लिरनायखौ फा नायनानै फानहरनो हायो जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' बिदि ओ सिनायनो हायै जायो मेगन थानानैबो खानि निबायसा जायो सोलोंथाइ गैयाब्ला नोंथां
औ नोंथां
बिदिनो सासे डक्टर जानोब्लाबो सोलोंथाइ नांगौ मानो होनोब्ला सोलोंथाइ लायाब्ला डक्टर जानो हाया। ओ सोलोंथाइ लाब्लासो डक्टर जानो हायो बिदिनो ओ सो बेमार नायनो यो ब्लाबो डक्टरा ओ मा बेमाराव मा मुलिखौ होनांगौ बेफोरखौ गासैखौबो नायनानैसो होयोना नालाय बेनिखायनो ओ सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां
बिदिनो सासे फोरोंगिरि जानोब्लाबो ओ सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन बेनि उनावसो फोरोंनो हायो फोरोंगिरि जानो हायो बिदिनो उन्दै गथ'फोरखौबो फोरोंनो हायो गाव। सोलोंथाइ लाग्रोबसो बिदिनो उन्दैनिफ्रायनो ओ उन्दै गथ'फोर फोरखौ फोरोंनानै उन्दै गथ'फोराबो बिदिनो रोंलाङो सोलोंथाइ लानानै।
बिदिनो जेरावखि थाङा मानो दावबायाया मानो सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो। आरो अबावबा थांब्लाबो बेयाव लामाफोरखौ ओ आन्दायनोबो हायो। ओ बेनिखायनो साइन बरर्डफोरखौ नायनानै ए आन्दायै। आन्दायाजासे थांनो हायो आरो सोलोंथाइ थायोब्ला।
औ नोंथां।
सो सोलोंथाइखौ बिनिखायनो सुबुंनि ओ जिउआव नांथारगौ जा। जायो आरो बिदिनो ओ अबावबा। दावबायनोयानो थां अबावबा ओ। डक्टरनावनो थां बिदिनो नांगौ जायो आरो। नोंथाङाबो सोलोंथाइनि सायाव एसे फोरमायबावनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां।
औ।
सोलोंथाइ लानाया मान जाहैबाय जोंङो जि लामा हान्थिनो नागिरो। बेखौ गोसो होनानै मोजां लामायाव हान्थिलांनाय गाज्रि लामायाव थाङा लासे। मोजाङै मोजां सोलोंथाइ लानाया माने इल' नङा। जे जों लामा हान्थिबाथाय। बर्डफोरखौ नायनो रोंनांगौ डाक्टरफोरनाव थांबाथाय माबायदि रायलायनांगौ बा मानांगौ। बिदि नोङा रायलायनांगौ माने बिदिल' नङा सोलोंथायाइयाबो जाहैबाय मोनसे मानसिखौ माब्रै नोङो ओ मानसिजों माब्रै रायलायो गाज्रि राव बाहायालासे नों म बायदि मानसिखौ मानसिजों रायजलायनांगौ। बेनि गोसोआव बेसे दुखु मोनगोन नों जुदि बेखौ गाज्रि रावाव बुंङोबा बुनाय नि स्रायबो बांसिन नोंनि खुगानि रावासो बांसिन दुखु दुखु होयो मानसिखौ बेनिखायनो सोलोंथाइनि गेजेरजों बेखौबो सोलोंनांगौ जोंङो जे मानसिखौ सानै हयैसो बाथ्राफोरखौबो बुंनांगौ जायो। बेनि गोसोआव बेसे दुखु मोनगोन नों रोंनानैबो रोङि बायदिसो जांगोन नों हाजार सोलों थाइ लाबाबो नों जुदि मानसिजों मानसि सासेजों बोरै रायलानांगौ बिखौबो नोङो जु जुदि मिथिया नोङो सोलोंथाइ लाना- लानायनि जेबो मुलाम्फायानो जानाय नङा। मानो बुङोब्ला नों बिमा बिफाजों बा गासै न'खरनि मानसि बा। बाहेरनि मानसि बेसोरजों जुदि नों मोजाङैनो रायलायनो रोङाबा सोरबा जुदि जुदि नोंखौ माथो होयो नों मोजाङै माथो होआ नोङो बेखौ। माने ना खस खालामो होमबाना बे मानसिया बेसे दुखु मोनगोन बा बेखौ गोब्राब रावआव बुंबा बेसे दुखु मोनगोन नों सोलों सोलोंथाइ लानायनि जेबो मुलाम्फायानो जानाय नोङा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोबोद- बाथ्रा सोलोंनो गोनां जायो राय रायलायनायनिबो बिदिनो नोंबो माने नोंथाङाबो एसे फोरमायबावनो हागोन ना नोंथां।
बिदिनो सोलोंथाइ लायोब्ला रिपर्टारबो जानो हायो बिदिनो ओ निउसफोराव लिरनाय बेफोरखौ रायखांनानै बिदिनो निउसफोराव ओ राय्लायनानै बिखौ बुंनानै नायनानै बुङै बुङै फोसावनो हायो बिदिनो मबाइल फोरावबो बिदिनो ओ मबेल फोरावबो बिदिनो लिरनाय थायो नालाय सोलोंथाइ थायो ब्लास बिदिनो लिरनायफोरखौबो नायनानै बिदिनो मबेलफोरनिफ्रायबो गोबां सोलोंथाइ लानो हायो आरो नोंथां। बिदिनो सोलोंथाइ होनो ब्लाथाय बिदिनो सासे ओ दखान दार जायोब्ला जानोब्ला सासे सोलोंथाइ लानाय गोनां जानांगोन आरो औ अबलासो बियो ओ माल बुस्थु जेखि जाया मानो बेफोरखौ नायै-नायै फाननो हायो। मानोब्ला मानो होनोब्ला सासे सोलोंथाइ गोनां मानो फैबाय दे ओ गला नोंनि गलायाव ओ बायनो बिदिनो सोंगोन नो आंखो ओ उमुक नांनि मोनसे दे माल हरनाय होननानै बिदिनो जुदि ओ गलादारा ओ मुं खौ मिथियाब्ला माने हरनो एसे गोब्राब जायो आरो बेनिखायनो बायग्रायाबो फानग्रायाबो बिदिनो सोलोंथाइ गोनां जानांगौ आरो नोंथां
बिदिनो सोलोंथाइ गैयाब्ला जेरावखि थाङा मानो दावबायनो हाया बायदि जायो आरो मानोना अबावबा थाङोब्लाबो नोङो साइनबर्डखौ रायखांनो रोङाब्ला बिदिनो आन्दायनो गोनां जायो आरो नोंथां बिदिनो डक्टर फोरनावबो थांब्ला आ डक्टरा बुंगोन उमुक सेम्बाराव थां होननानै बिदिनो बिखौ नखौ सायाव साइन बर्ड थाखायो नालाय दाना बिदिनो साइन बर्ड खौ नायनानै हाबनो हायो आरो सोलोंथाइ थायोब्ला बिदिनो उमुक बेबायदि ओ मुलिनि मुंफोरखौबो लिरना हरखायो नालाय डक्टर फोरा ओ बे मुलिखौबो माने ओ फानग्राफोरा बिदिनो नायनानै ओ खो फाननो हायो आरो बिदिनो डक्टर लिरना हरनायफोरखौ ओ बिदिनो अबावबा डक्टरफोराबो होनगोन उमुक मुलिलाय थां ओरै होननानै होनबानिया बेखौ नाय खांनानैबो बाहायनानै लाबोनो हायो आरो नोंथां बेनिखायनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायबावनो हागोन ना
औ नोंथां आरो गासि खामानियानो फिसा बा गोदोर नङा नङा होमबा नोंथां
औ
गासैखौबो समानै नायनांगौ खामानि माने खामानि हमना ला जेरै मेकानिकफोरखौ एसेबो सनमान खालामनाय जाया मानसिफोरा आथिं आखाइजों जोला जोसि खालामना खोनन्थिनाय जायो माने स आथिं आखाइदो नोङा आथिंजोंनो खिन्थिनाय नै बेखौ फाहामना होलाय आंनो मा बेबोथ' मोनसे खामानि बेहाबोथ' गोसो दङ बेहाबो दुखु दङ बे बेखौबोथ' एसे सनमान खालाम आथेंजोंसो खोनन्थियो बिसोरो मा गाननानै फैयो बिनि सेन्देलाव बेसे गाज्रि मैला थायो बेजों बेखौ दांनांगौ जायो मेकानिकाबो बे आथिंजोंसो खोन्थियो बेबो गाज्रि नङा होमबा नोंथां नोंथां सोलोंथाइ लानानैबो नों जुदि मानसि सासेनो खामानि मावनो होफैदों बेखौ नों आथेंजों खोनथिनाया गाज्रि नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां
औ नोंथां जोंनाबोथ' समा जाबायानो दा होमबा जोङो दोनथ'नायनि लामायाव फैबाय आरो नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां गोजोन्थों
ओ नोंथां